हेलौ
खोनादोना नोंथां
हेलौ
खोनादों ना खोनायाखै नोंथां
खोनायाखै नामा नोंथां
आं खोनादों नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै
हेलौ
हेलौ खोनादोना नोंथां
हेलौ
हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ
औ
खोनाबाय नोंथां
नोंथांनिखौ मोजां खोना फैयाखै आंङो
खोनाबाय नोंथां
हेलौ
हेलौ खोनादोना खोनायाखै नोंथां
हेलौ
हेलौ हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथां हेलौ
नोंथांनिखौ मोजां खोना फैयाखै आङो
अ खोनाबाइ नोंथां। हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनाबायना नोंथां?
हेलौ
हेलौ
हेलौ